हेल' नोंथां खोनादों ना नोंथां औ
ओं ओं खोनादों
औ दे जागायलाय नोंथां
अ नोंथां खौहाय मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रनाय थाबाय
औ नोंथांखौबो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय
अ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना
औ औ आं फ्रिनो दंथयो
खोनादो ना नोंथां
औ औ आं दायो फ्रियैनो दं
नोंथाङा फ्रि दङबा आङो नोंथांजोंहाय एसे ओ जोंनि बरनि माखासे दोरोङारि जानाय नि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ औ नोंथां सावरायजागोन दे
अ ओ जोंनि बरनि माखासे दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला ओ जोङो बेखौनो बुंनो हायोदि ओ जोंनि जि ओंख्रि जेरैहाय नारजिजों अमा सामजों सबाय
औ औ
अनलाजों दाउ
औ
ओ बेनो जाहैबाय जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि दाग्रा ओ बेफोरखौहाय जोङो ओ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ आरो दाबो जाबायानो थायो।
औ।
ओ। जोंनि जि दोरोङारि जानाय अनलाजों दाउ ओ बिनि बागै आङो एसे नोंथांनाव मोनथिनो लुुबैदों
औ।
ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन हागोन। दा ओ अनलाजों दाउ होनोब्लाथ' बे जोंनि ब-बर'नि मोनसे जोबोद मुंदांखा ओ जाग्रा आरो दा बेखौ ज जोङो ओ माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो गिबियाव जोङो माइरंखौ ओ सोमग्रोनानै बेवहाय जोङो बे माइरंखौ जोङो खबसियाव बा ओ आजिखालिथ' ओ मेसिनावनो ओ गुन्दै खालामनानै लाबोयो।
औ औ।
दा बे इखौ गुन्दै खालामग्रोना लायो आरो। दा बेनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ अनला ओ अमा बेदरजों जायो बा सोरबा नाजों जायो बा थामहिनबा दाउजोंबो जायो आरो। ओ दा अनलाजों दाउआ जोंना बांसिन मुंदांखा आरो। ओ जों गिबियावनो जोङो दाउ बेदर खौ जोङो थाव संख्रि बानलु होनानै एसे एवफ्रामग्रोना लायो आरो। बेनि उनावहाय जोङो एसे ओ दै एसे हो-होनानै जोङो अनला गुन्दैखौ जोङो ओ ओंख्रियाव होसनना होनाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो आरो जुदि मेवाइफोर दङब्ला बेखौ जोङो होदेरनानै होनाय जायो आरो‌।
ओं ओं।
दा बियो ओ मोजां मोनसे जाग्रा आरो बेयो जोंनि बेयावहाय जै जेबो ओ ओ केमिकेलफोर माने ओ आबाद मावनायफ्रावबो जे गोबां केमिकेलफोर एसेबां बाहाया नालाय बे जोंनि देहाखौबो एसेबां खहा खालामा आरो।
औ औ।
आरो बियो ओ ओम जोंनि बर'निथ' मुंदांखा ओंख्रिखा नालाय।
औ।
थ' बे जोंनि ओ देहाफोरनिबो मोजां आरो जानोबो मोजां दा बेनो आरो। अनला ओंख्रि बानायनाया ओ सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन खान्थिजों बानायो दा बे गावनि गोसो आरो नों माबायदि खान्थि बानायलाङो। दा बे
औ औ।
आरो दा नोंथाङा माखासे गुबुन ओंख्रिखौ फोरमायना होदो‌।
नोंथाङा जानो गोथाव मोनो ना अनलाजों दाउजोखौ?
औ औ मोजां मोनो आङो एसे मेवाइ होदेरबा साबसिन मोनो आरो।
ओ दायो जोंनि आरो गुबुन दोरोङारि मुंदांखा ओ जि ओंख्रि ओ साम'जों सबाइ। ओ बिनि बागै आं एसे बुंनि नोंथांनिसिम।
औ औ
साम'जों सबाय सबायखौहाय जोङो सिगांहाय
औ एवग्रोनानै बेखौहाय जोङो गुन्दै बायदि खालामग्रोयो बिनि उनावहाय जोङो साम' साम'खौथ' जोङो बयबो सिनायखायो जोंनि बर'फ्रा साम'खौ जोङो दैमा बा फुख्रि आरिनिफ्राय जोङो बोखांनानै लाबोयो बेखौहाय जोङो हरसे बा हरनै दोननानै जोङो बे साम'खौहाय मोजाङै सुग्रोनानैहाय लायो बिनि उनावहाय जोङो साम'खौहाय एसे एवफ्रामनानैहाय जोङो बे सबाय ओंख्रियावहाय ओ होसननानै संनाय जायो आरोना बेजों लोगोसे जोङो बे सबाय ओंख्रियावहाय खारै एसे गारसनोब्ला बे सबाया थावसिन जायो आरोना जोंनि बर' फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो खारै जाबोग्रा होननानै जों बयबो मिथियो बेनि थाखायनो जोङो खारैखौहाय बांसिन बे साम'जों सबाय जानायावहाय बाहायनाय जायो आरो बा गोथावसिन जायो जोङो गोदो गोदाय ओ जि आबै आबौ बै समनिफ्रायनो जोंनि बे दोरोङारि जानाय जि साम'जों सबाय बे सोलिबोगासिनो दङ। जोंथिंहाय दासिमबो बे ओंख्रिया सोलिबायानो थायो। नोंथांमोनथिंहाय माबायदि सोलियो बे साम'जों सबायाइ ओंख्रिया एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंनिथिंबो बिब्दिनो सोलियो जेरै गिबियावहाय जोङो सबायखौ एसे एवथ्रमनानै जोङो हुख्रेमनानै लायो बेखौहाय जोङो आरो एसे सुनानै बिखबखौ जेसेबां हायो सबाइनि बिखबखौ जेसेबां हायो एसेबां गारनानै जोङो साम'खौबो जों मोजाङै सुनानै साफायै जोङो संनाय जायो आरो दा बे सबायाइजों साम' ओंख्रिया जोंहा देहायावबो गोबां देहानि थाखायबो मोजां आरो जोङो जेरै साम'खौ जायोब्ला बियो जों जनो प्रटिन होयो आरो जोंनि देहायावहाय ओमफफ्राय बेयावहाय जोङो आइरनबो मोननो हायो जाय जोंनि थै बानायनायावहाय हेफाजाब होयो बिनि उनाव बियो अमेगा थ्रि फेटि एसिडबो थायो आरो बेवहाय बे माने जोंनि हार्टनि नि थाखाय मोजां आरो आरो बेयाव जोङो गोबां मिनेरेल्सफोर मोनो ओमफ्राय भिटामिन बि टुवेल्भबो मोननाय जायो आरो ओमफ्राय जोंहा सबायाबबो गोबां जोंनो देहायाव मुलाम्फा खालामो बेयावहाय जोङो प्रटिन मोननाय जायो आरो बे जोंनि ओ- देहा जौगानाय थामहिनबा देहानि ओ- मासोल रिपेयार बेवहाय मोजां आरो बियो बियो ओ गोबां ओ जोंनि ओ उम माब दाइजेस्टिभ सिस्टेम जायखौ जोङो ओ आदार दोगोन खालामनाय बेयावबो बियो जोंखौ हेफाजाब होयो आरो।
औ औ।
बे माने गोथावल' नङा आरो बे जोंनि देहानि थाखायबो जोबोद मोजां आरो। दा आरो ओ नोंथाङा माखासे बर'नि ओंख्रिफोर मुख' बावदोंमोन ओ बेखौ नोंथाङा आरो एसे एसे फोरमायबावलाय आंबो एसे बुंदेरबावगोन आरो दा नोंथाङा एसे जारायग्रोलाय दो।
औ जागोन दे नोंथां अ दायो आरोबाव मोनसे बर'नि जि मुंदांखा ओंख्रि बेखौहाइ नोंथांसिम एसे फोरमायबावनो सानदों। ओ जि नार्जिजों अमा बेखौनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जि नार्जि अमा होनबथाय जों बहद माने मुंदांखा ओंख्रि होननानै जोङो बुंनांगोन ओ गि बेयावनो जोङो ओ नार्जिखौ बोरै बानायो बा बोरै सङो बे खौहाय एसे फोरमायग्रोनो सानबाय ओ गिबियावनो बे जि जों नार्जि बे नार्जिखौहाय जोङो ओ फाथो फाथोनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो। जि फाथोनि जि बिलाइ बेखौहाय जोङो खानानैहाय सान्दुुंआव फो फोरानैहाय बेखौहाय गोरान खालामनानैहाय जोङो बिदिनो गोबाव समनिफ्रायनो दोनबोनानैहाय ओ बे बिलाइखौहाय ज'मा खालामनानै दोनो ओ जि दिना जोङो ओ ओंख्रि जा संनोब्ला जोंङो बे बिलाइखौहाय ओ सोमनानै दोनो आ जोङो आरो अमा अमाखौल' जोङो मोन्थिखायो अमाया जोंनि जाबाय मोनसे ओ बे खौबो जोङो दोरोङारि जानायखौनो होनना बुंनांसिगोन।
औ औ।
अमाखौहाय जोङो बायनानै बा खाथि खालानिफ्राय लाबोनानैहाय जोङो अमाखौहाय एसे ओ एव समग्रोना लाग्रोनांगोन ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ नार्जिजोंहाय संनानै जि ओ दोगोन ओ खालामनिहाय
औ औ।
ओ बे ओंख्रिखौहाय संनाय जायो ओ बे ओंख्रि संनायावहाय जोङो खारैखौहाय एसे होनानैहाय ओ सङोब्ला जोङो बे नार्जिजों अमाया बांसिन थावसिनो ओ आंनि जि एसे मोन्थिनाय बेखौहाय नोंथांनिसिम फोरमायनाय जाबाय अ नोंथाङा बिनि बागै इसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां ओ नोंथाङानो आं जेखौ मिथियो बेखौ नोंथाङानो बुंजोबखाबाय। थ' नार्जि अमायाबोथ' जोंनि बर'नि ओ जोबोद मुंदांखा ओंख्रि। ओ बिखौ जों जोंनि एरियावहाय जानबा जोंनि जायगायावहाय आं नुनो मोनदों आरोना। जेब्ला ओ नार्जिजों अमा सङो अब्ला बे नार्जिजों अमाखौ बर'फोरा ओ न'खरसेयैनो जानानै थाया आरो जोंनि एरियावहाय। बिखौ जोङो संनानै जोङो गुबुन न'खरसेनोबो इसेबाबो हरनाय जायो आरो। दा बे जोंनि जोंनि जायगायावल' ना गुबुनावबो आं बिखौ मिथिनो मोना। खिन्तु बे उम बिब्दि मोनसे आखुआ जोबोद मोजां आरो बे जोंनि ओ खाथि खालानि मानसिफोरजों जोंनि सोमोन्दोखौ गोख्रों बानायनानै लाखियो आरो जाय सोमोन्दोफ्रा जोङो मालाबा खैफोदनि समफ्राव जोंखौ गोबाद- जोबोद हेफाजाब होनो होयो आरो। दा बे मोनसे जोबोद मोजां आरो दा बे नोंथांमोनथिंबो बिब्दि दङ नामा?
औ औ जोंनिथिंबो दायो बिदिनो सोलियो नोंथां जोंना टाइमाबबो जानानै थांबाय
औ औ नोंथां नंगौ
उनाव लोगो मोनफिनसिगोन ना नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां नोंथांजों रायलायनानै जोबोद औ औ जागोन दे
औ गोजोननाय थाबाय
ओं गोजोननाय थाबाय दे